ङा खोनादोना?
औ खोनादों। दिनै जों बिदिब्ला फोरबोफोरनि सायाव एसे सावरायलायनो नामा
औ नोंथां सावरायजागोन मा
दिनै जों बैसागुनि सायाव एसे सावरायलायनि
औ दे नोंथां दे
औ जोंना बैसागुआथ मोनथाम रोखोमनि काति बैसागु मागो बैसागु बेनिफ्राय रंजालि बैस नोंथाङा बैसागु बागै एसे फोरमायथिना
गुबुननि बागैथ जोंना गोबां फोरमायनो ला बैसागु आथ जोंना औ बैसागावथ जोंङो गासिबो रंजा बाजायै खुंनाय जायो बैसागु खौ ओ जेनि औ बैसागुआवथ जोंना स्नि सान फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां बे औ बे स्नि सानाव मा मा ओ मा माखौ लानानै फालिनाय जायो नों
औ नंगौ नोंथां जों स्नि साननिनो बै गिबि सानाव जोंङो मोसौ बैसागो होननानै बुंनाय जायो मोसौ बैसागोआव जोंङो मोसौ बैसागु जोंङो मोसौखौ थुखैनाय जायो मोसौखौ फोथार खालामनाय जायो मानोना जों आगोल आगौ समनिफ्रायनो मोसौखौ गसाय महरै एबा आइ माइनाव महरै फुजिबोदों मानो फुजिबोदों नोंथाङा एसे फोरमायथिलाय
अ नोंथां मानोफ फुजिबोदो ओ जोंनि बर' ओ बर' माहारिफोराथ' जोंनि मोसौजों हालेवनाय। बा आबाद मावनायाव माइ गायनायाव ओ मदद होफैयो नालाय बिनि थाखायनो माइनाव महरै जोङो फुजिबोनाय जादों। दों आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ। थिग बेफोरबादिनो औ जों। मोसौखौ ओ बै बैसागुनि गिबि सानखालि जोङो मोसौखौ सिबिगोरनाय जायो बेखौनो जोङो मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि अखानायै एबा नैथि बैसागुआव जोङो मानसि बैसागु होननानै बुङो। मानसि बैसागुआव जोङो गासैबो रंजा बाजा गावनि सुखु- दुखु गासिखौबो बावहाबनानै बै सान रंजानो ओंखारलाङो। लोगोसे नोंथाङाबो एसे फोरमायथिलाय? जों माबायदिहाय रंजायो बैसागुआव?
औ नंगौ नोंथां बै ओ नैथि सानाव जोङो जोंथ' मानसि बैसागु जाहैबाय। जोङो ओ गुबुन गुब गुबुन बा गावनि खाथि खालानि न'खरफोराव थांनानै जोङो रंजाहैनाय जायो आरो बै सानखालि लोगोसे जोङो। गेदेर उन्दैफोरखौ बैसानखालि मान होनाय जायो आरो नोंथां। ओ जोङो गिदिर फोरखौ औ गेदेरफोरखौ मान होयो उन्दैफोरखौ अननायजों जोंङो रंजा बाजायो बै सानखौ जोङो बिदिनो ओ फोजोबनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ थामथि सानाव ओ मा फालिनाय जायो नोंथाङ? एसे बुंलाय।
औ थामथि सानाव मा फालिनाय जायो होनना बुंङोब्ला जोंङो थामथि सान निफ्राय जोंङो जोबोर गाजा गोमजायै बोराय बुरै गथ गथाय गासिबो ज जाजाय लो गोजालायनानै जोंङो गोदान बैसाग बोथोरखौ। बरायहैनायजों लोगोसे गामि गामि नखर-नखर थांनानै मोसाहैयो आरो बै नखरखौबो जोंङो गोजोन होनो नाजायो।
औ नंगौ नोंथां औ। औ नंगौ नंगौ नोंथां। ओ औ जोंनि औ नंगौ नोंथांङा बुंलाय।
लोगोसे जोंङो बैसागुआव मा मा खसाब गाननानै जोंङो मोसानो ओंखारलांङो एबा रंजानो ओंखारलाङो नोंथाङा एसे फोरमायथिदोलाय।
औ नंगौ नोंथां जोंङो बैसागुआव थ जोंङो गासिबो गोदान गोदान गाननानै ओ जों बैसागुखौ ओ मागिनो थांङो नङा होमबा नोंथां? बेवहाय जोंङो खसाब गाननाय थ गोबां गानो जोंनि हिनजाव माहारि माहारिया दखना गोमो गाननाय जायो आरो नोंथां। दखना गोमोजों लोगोसे जोंङो आरनानायइबो लानाय जायो आरनाइ गेजेर जा लोगोसे जोंङो गोथांबो लानाय जायो आरनाइ ओ लोगोसे फास्राबो था थायो जोंना आरो हिनजाव माहारि बेफोरनावथ जोंना ओ खेरा आरो आसान बिदिफोरखौ जोङो गाननाय जायो। बिदि गाननानै जोङो औ। बैसागुखौ रंजानो थाङो लोगोसे हौवा माहारिया जोंना गामसा गाननाय जायो। गामसाजों जोङो आरनाइबो लानाय जायो। जायो आरो। नोंथां। औ। नोंथां एसे बैसागुआव औ बैसागुआव जोंना गोखा गोखै जानायनि माबा मोनसे नेम दङ बेखौ एसे फोरमायलाय नोंथां।
औ दं नंगौ नंगौ जोङो जोंहा बरफोरा गोखा गोखै जानायनि नेम दं नंगौ जोङो बै गोखा गोखैफोरखौ। जों जोंनि गामि खाथिनि हाग्रा बंग्रा एबा बारिफोराव नानै जों गोथां मैगं थाइगं लोगोसे फिथाइ सामथाइखौ खानानै लाना फैयो बेफोरनि मादाव जाहैबाय। जेरै दिंदिङा बिजौ
औ।
बिदिनो जाहैबाय नारजि बिलाइ दिं
औ औ नोंंगौ नोंथां।
सेबुट था रा। बेफोरबायदि बायदिसिना खुंखा बिलाइ। बायदिसिना गोखा गोखै। बेफोर बेफोरबायदि जोङो गासै खौबो ज खालामनानै। जों संनानै। बै सानखालि जानाय जायो। लोगोसे बे जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा बेफोरखौ जानानै जाहाथे जोंनि देहायाव बायदि सिना फिसा फेनला बेरामफोरा जोंनाव सनदेरनो हाया एबा दंमोनब्लाबो जाहाथे गोजान जालांनो हायो। बेनि थाखाय जोङो बै गोखा गोखै। बे मैगंखौ।
औ नंगौ नोंथां औ।
लोगोसे नोंथां जोंहा बैसागु बैसागुआव मा मा आगजु लानानै जोङो मोसानो ओंखारलाङो बा रंजानो ओंखारलाङो? ओंखारलाङो एसे फोरमायथिदोलाय।
औ नंगौ नोंथां जोंनाथ। बैसाागु खौ रंजानो थाङोब्ला। गोबां आगजु लानानै जोङो रंजानो थांनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां। जोङो ओरैनो जे जेबो आगजु गैयालासिनो जोङो रंजानो थांनाय जाया। जोंनावथ आगजुआ बरनि बरनि गुदि बा आगजुफोरा जाहैबाय जोंना खाम जायजों जोङो ग्रोम ग्रोम खाम दामनानै मोसानाय जायो नोंथां। लोगोसे जोङो सिफुंबो लानाय जायो। औ सिफुंखौ जोङो राइदोंफोरनि बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। बेखौ जोङो औ। खामजों लोगोसे सिफुं दामनानै रंजानाय जायो। लोगोसे जों लायो जाबख्रिं ख्रि जाब जाख्रिं लायो जोङो आरो औ जोङो बिदिनो ओ उन्दैफोरा जोंना थरखा होननानै बुङो जायखौ जों औवाजोंनो बानायो। बे उन्दैफोरा थरखाजों दामनानै मोसानाय जायो आरो। गिदिर जाबख्रिं सिफुं खाम लानानै मोसानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ।
नोंथांनि ओनसोलफोरथिं बिदिनो माबायदि ओ दामग्रा देग्रानि लानानै रंजानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जोंनिथिंबो गुबैयै बेफोर दामग्रा देग्रा आगजुखौनो लानानै मोसा जायो। लोगोसे बेजोंनो दंबावो। सेरजा सेरजाया जाय जोबोद गोदै देंखो बोनो हायो। लोगोसेनो ताब्लिस। एबा थफ्ला होननानै बुङो जों जायखौ। बेफोरखौबो लानानै जोङो गासैबो रंजानो ओंखारलाङो बोराय बुरै गथ -गथायाइ औ बिदिनो जोङो गासैबो बै सानखालि एबा बै बैसागु बोथोर समाव जों जोंनि अननाय सि सिबिनाय गासैनोबो। सुबुंफोरनो ओ ज ज रानलायनानै जोङो आलायोबा बै समखौ बारहोहरो एबा गोदान बोसोरखौ
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। नोंथां आरो औ औ दानि गोदान मुगायाव जों बैसाग बैसागुनि माबाफोर फांसन एबा मेलाफोर खुंनाय नोंथाङा नुयोना?
औ औ नंगौ नोंथां जोंनि ओ ओनसोलथिंबो बिदिनो फांसनफोरखौ मेला बानायनाय-' बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। दाब दाब जायगायाव बिदिनो बानाय नानै गावनि ओ रंजालि बैसागु रंजा बाजायै मोसा सानानै बिदिनो खुसियै हगार हरनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो बे फांसन फोराव ओरैनो माबा मा मा? माबाफोर दङ नामा? नोंथां मोसानायजों लोगोसे आरो बायदिसिना माबाफोर दंबावो नामा?
औ नंगौ नोंथां। जों बै बैसागु फांसनाव एबा बैसा मेलायाव जों जोंनि हारिनि हारिमु ज जानाय लोंनाय गा ननाय जोमनाय। गासैखौबो जों जाहाथे बेरखांहोनो हायो। बेख खौ जों नाजानाय जायो लोगोसे गेलेनाय बायदिसि ना बादायलायनाय होनानै जों जोंनि आगुनिफ्रायसो सोलिबोनाय हारिमुफोरखौ जोङो फोथांनानै ला बिदिनो नाजायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां ओ जोंनि बिदिनो ओ स्नि सान बैसागुखौ रंजा बाजायै बा जोंनि ओ बोसोरसेनि जायखिजाया बेराम आजाराव दागो लैथोंबा बेराम आजारनिफ्राय गोजानाव थाथों होननानै रंजा बाजा रंजालि बैसागु हगार हरो नङा होमबा नो थां बिदिनो जोङो स्नि साननि जोबथा जोबथा सानखालि जोङो मा खालामनाय जायो एसे फोरमायलाय नोंथां।
स्नि साननि जोबथा सानाव जों बिदिनो बैसागु खौ ओ जोंनि गसाइनि सेराव आर'ज गाबनानै जाहाथे जों बे बोसोर गोदानाव मोजाङै मोजां सोलिलांनो हायो। बेखौनो जों गसायनिसेराव आव एबा बाथौ बोरायनि सेराव साफ्रोमबो आर'ज गाबनानै जों जोंनि बैसागु खौ फोजोबो
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ। लोगोसे जोङो बाय बागिजोंबो लोगो हमलायनानै जोंनि रंजा बाजा रंजालि बैसागुखौ बिदिनो हगार हरनाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ।
नंगौ उम।
बिदि औ बिदिब्ला नोंथां दिनै बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै। जेनोबा सावरायनायखौ
औ औ नंगौ नोंथां गोजोनबाय नोंथां।